औ आ सा नोंथां मा खालामखो नोंथां?
ओ ओइ नै गोलांनानै दंला बायो नोंथां।
आदसा नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ आं सियारथ' बारा बेसेबां नङामोन। ओंख्रिफोराथ' जोबोर बुजायैनो दङो नामा नोंथां ओ दाउजों सबायजों अनलाजों दाउजों आरो ना नोंथां।
सा आदसा आदसा ओ नोंथाङा फ्रि दङना नोंथां दायो?
ओ फ्रि दं औ नोंथां।
आदसा आदसा नोंथाङा फ्रिमोनब्ला आं नोंथांजों माने मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां।
ओ ओ सावरायनो हागोनमोन नोंथां थप फिगा मामोन नोंथां?
थपिकआनो जादों जोङो बे जे जों दानि जुगाव जों कारेन्टखौ मोननानै जों मा मा मावनो हाखो कारेन्टजों जों माने मा मा माबानो हाखो बेफोरनि सायाव इसे रायलायगौमोन ना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ औ नोंथां गोदोनिफ्राय लानानै जों दिनैसिम माब्रै जाखो गोदोथ' गोदोनि आरो दिनैनि दानि जुगनि इसे फोरमायना होनो हागोन नामा कारेन्टनि बे औ थां औ
गोदो गोदायथ' नोंथां जों नायोब्ला कारेन्टनि जुग गैयामोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
जे गोदो गोदाय नायोब्ला जोङो हायोम बिदिनो गोदो गोदाय आबौ आबैनि समावहाय जों नायोमोन नुयोमोन जे अरनि अरनि अरजोंसो लेखाफोर फरायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरोना नोंथां नाथाय आथिखालनि जुगाव जों नायोब्ला खारेना सुबुं
औ थां औ
जे
कारेन्टआ बयनिबो न'खरावहाय औ नोंथां औ औ कारन्ट गैयाब्ला जां खोमसियैनो औ नोंथां औ। मोजां आरो गाज्रि औ नोंथां औ।
जे कारेन्ट फोराहाय मोनसे ओरैबायदि देन्जार बुस्थु आरोना नोंथां जे सानै हयै मावाब्ला बेखौ दांलाबायोब्ला बेफोरावहायो कारेन्ट सर्ट जानानै मानसिफोरा थैलाबायो आरोना नोंथां। आ खारेना थ' मोनसे फरायनाय फरायसुलाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरो ना नोंथां जाय बे कारेन्टआ थाबाय थायोब्ला नोंथां फरायनायफोरावहाय स्रां खालामो आरोना नोंथां। आम। कारेन्टथ' आजिखालि जुगावहाय बै गामि बा वबेबाफोर सोहोर नोगोरफोरावबो थाजोबसै आरोना नोंथां। कारेन्टआथ' नोंथां गोबां बुस्थुआनो बाहायजायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
जेरै जोङो कारेन्टफोरजोंहाय नाफोरबो कारेन्ट सट होलाबायनानैहाय जों जाग्लुंला बायनो ना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
आम। कारेन्टफोरजोंहायनो जों गोबां आब बुस्थुफोरबो सावनो हायो आरो ना नोंथां जेरै जों हमनानै नायोब्ला आथिखालनि जुगावहाय कारेन्टफोरजोंनो जों जोंनि मबाइलफोरखौहाय चार्ज होनो हायो आरो ना नोंथां। नोंथाङा हायोब्ला ससे फोरमायनो हागोन ना?
आ ओ जों गोदोनिफ्राय लानानै जों गोदोथ' जेनेबा कारेन्ट कारेन्टआ गैयामोन जों फोर खस्थ'मोन आरोना ओ बेफोरबायदिनो जोङो बबावबा थाङोब्ला खोमसि खोमलाव जायोमोन बा जोङो बाथिफोर लानानै थांनांगौ जायोमोन। जों लेखा फरा फरायोब्लाबो जोङो बाथिजोंनो फरायनांगौ जायोमोन बा लेम मोनोमोन गोदोनि जुगाव जों बेफोरजोंसो जों स्राङै थानांगौ जायोमोन जेब्ला खोमसि खोमलाव जायो अब्ला लेखाफोर खौ जों बेजों फरायनांगौ जायोमोन आरोना। आरो जों दानि जुगाव जों आथिखालनि जुगावथ जोंनियाव ओ जों कारेन्ट मोनबाय जे गोबां कारेन्ट मोननायजों लोगोसे लोगो लोगोनो जोंनाव गोबां बेफोरबायदिनो फेसिलिटिसफोर ओ सफैबाय आरोना जोङो साननानै नायोब्ला जोङो टिभि खौनो होन माखौनो होन जों जेखौबो जों सलायजोबनो हासै बा जोंनि थाखाय जोंनो जे लाइटआबो फैबाय जे जों लाइट सावोब्ला जों स्रां जासै बेफोरबायदिनो जों गोबां कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोंनि बे आथिखालनि जुगा सोलायबोबाय आरोना नोंथां ओ गोदोनि दिनावथ खोमसि खोमलावमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जों गोबां बेफोरबायदिनो ओ कारेन्ट मोननायजों लोगोसे जोंनि बे जिउ जिउफ्रा बा जोंनि बे ओ गामि ओनसोलफ्रावबो जोंनि गोबां बेफोरबायदिनो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय ओ जोङो दानि जुगाव जोङो लेखा फरा फरायोब्लाबो जोङो लाइट दंसै जोंहा जा कारेन्ट दं बे कारेन्टनि जुगैदि जोङो लाइटफोरखौ सावनो हासै जे स्राङै जों मोजां फरायनोहासै बा आरो टिभिफोरखौबो जोङो कारेन्टनि दा दारैसो जोङो नुनो मोनो जे जोंनि जोंनियाव दायो कारेन्ट गैयाब्ला जे टिभिफोरखौ जों नुनो मोननाय नङामोन दासिमबो आरो बे बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनो गोबां जोंनि आखाइफ्राव दानि जुगाव बयनावबो जामबुं एबा फनफोरा मबाइल फनफ्रा थाखासै जों बेफोरखौ चार्ज होनोबो जोंनो कारेन्ट नांगौ जों टिभि सालायनोबो जों टि भि नायनायाव जोंनो कारेन्ट नांगौ आरो बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर जों कम्पानिफ्रावबो माबाफ्रावबो जों सोहोर नोगोरफ्राव गोबां बेफोरबायदिनो कारेन्ट नङाब्लानो जेबो जाया जों गोबां बुस्थु खारेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोंनाव गोबां सोलायनो हमबाय बेफोरबायदिनो जोङो खोनादोंना थां
खोनादों नोंथां खोनादों
आदसा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां जेरै जोङो ग्राइन्डार मेसिनखौनो होन मा खौनो होन जों टिभिफोरखौनो होन गोबां बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां जों जोंनियाव जोबोद बेफोरबायदिनो ओ मोजांबो जाबाय आरो गाज्रिया बेनोदि जोङो कारेन्ट बाहायोब्ला बिल हरनांगौ जायो गोबां बेफोरबायदिनो बेसेन गोसा जोङो साननानै नायोब्ला बेफोरबायदिनो बायनाय बायदि जादों आरो ना कारेन्टखौहाय नोंथां ओ बेफोरबायदिनो नोंथां उम जों गोबां कारेन्टनाथ गोबां खामानि होसै आरोना दाबायदिनि जुगाव
उम नोंथां औ
बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जे इन्टारनेट इन्टारनेटखो सलायनोबो जोंनो कारेन्ट नांगौ बेफोरबायदिनो आरोना नोंथां जोङो दानि जुगाव गोबां दानि जुगावथ गोबां बेफोरबायदिनो गारि मथराबो कारेन्टनि ओंखारबाय जे चार्ज होग्रारसो ओंखारबाय कारेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो जे गोबां जोंनि बे आथिखालनि जुगा जे सोलायलांनो हमबाय आरो ना नोंथां गोदोनिफ्राय लानानै गोबां सोलायबाय आरो ना गोबां मदाल मदारन जानानै फैबाय नोंथां जे जोंना दानि जुगाव जोङो जों गोदोनि जुगाव जों ट्रेनफोरखौहाय जों कारेन्टफोरजों जों नुनो मोनामोन दानि जुगाव जों ट्रेनफोरखौबो जों इलेक्ट्रिक नुनो मोनसै जों कारेन्टजों खारनो नुनो मोनसै दा बेफोरबायदिनो गोबां गारि मथरफोरबो दङ कारेन्टजों खारग्रा एबा चार्ज होनानै खारग्रा बेफोरबायदि आरो ना नोंथां जों जोङो दानि जुगाव बयनिबो न'खराव जों कारेन्टखौ नुनो मोनसै मानोना कारेन्टआ जेरावबो दंसै आरोना नोंथां नोगोर सोहोर होन नोगोर होन बेफोरबायदिनो गोजान जायगायाव थानायफ्राबो जेरै हाजो ओनसोलफ्राव थानायफ्रावबो जोङो कारेन्टफोरखौ नुनो मोनसै आथिखालनि जुगाव गोबां फेसिलिटिस गोबां एडभान्स जानानै फैबाय आरोना बे जोंनि बे मुगाया ओ दा नोंथाङाबो ससे बुंबावनो हागोन नामा नोंथां
ओ हागोन नोंथां हागोन
आ दसा से ससे बुंना होबावदो नोंथां
ओ आथिखालनि जुगावथ जों नुनो मोनो बयहानिबो नआवहाय कारेन्टथ दंजोबखायो नालाय नोंथां जे बै कारेन्टजों बाहायजानाय बुस्थुफ फोर जेरै फांखा होन बे आजिखालिनि जुगावथ बै त तमफोर बेफोरखौ चार्स होनो थाखायबो जोङो कारेन्टखौसो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां औ आजिखालिनि जुगावहाय जोङो गारि मथरफोरखौबो कारेन्टजोंनो हायो चार्ज होनो हायो आरो ना नोंथां जे उम कारेनजों बाहायजानाय बुस्थुफोर जोङो बैफोरखौहाय कारेन्ट जोंहाय बेयो बाहायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
जेरै जों नायोब्ला जोङो दै हा सिंनिफ्राय दै बर'ननो थाखायब्लाबो जोङो मटर सालायनो थाखायब्लाबो जोङो कारेन्टनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां। जेरै नायोब्ला जोङो गारि मथरफोरखौबो नायोब्ला जोङो हायो गारि मट फोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो हायो कारेन्टनि हेफाजाब कारेन्टजोंहाय चार्ज होनानै जोङो बै गारिखौहाय कारोन नांगौ ना आरो ना नोंथां। बेनिखायनो जोंनि जिउआवहाय कारेन्टआ मोनसे जोंनि लोगोरि। फोर आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आथि गोदोनि जुगावथ' जोङो नायोब्ला कारेन्ट गैयाब्ला जे फरायनायफोरावबोहाय जोबोर खस्थ' जायोमोन आरोना नोंथां नाथाय नाथाय आथिखालनि जुगाव नायोब्ला जोङोहायो बे कारेनजों बाहायजानाय बै लाइट बल जे बै हायो कारेन्टजों जोङो आरो ना नोंथां। बैफोरा हाय सुबुंफोरनि थाखायहाय जोबोर मोजांथार आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों।
जे कारेन्टजोंनो गोबां बुस्थुफोर बाहायलैयो आरोना नोंथा।
औ नोंथां औ। कारेन्टजों बाहाय जा,
थाव मुवाफोरानो नोंथां फ्राय बाहायजायो आरो ना नोंथां।
नोंथां औ।
बे कारेन्टथ' मोनसे आजिखालिनि जुगाव बयनावबो थांजोबबाय एसे आरो ना नोंथां। जोंना समावबोथ' जानानै फैबाय नोंथां एबा नोंथांजों रालायनानै आं
औ नोंथां औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय आरोना दा नै ओ जोंनिथिंबो बिराद कारेन्टनि फेसिलिटि जाजोबबाय नोंथांजों रायनानै जोबोद मोजां मोनबाय हामबायसै नोंथां।
दोन्थ'दो उन्दुदो दे बाबु।